औ नोंथां।
ओ नोंथाङा दायो ओ जों माखासे खोथा सावरायनो थाखाय दायो सम होनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन थारैनो आंथ' दा ओरैनो फ्रियैनो दंथ'यो
औ
सावरायजागोन दे नोंथां
अ अ नोंथां आ जोङो बर' हारिनि माखासे गाननाय जोमनायखौ लानानै दिनै सावरायनो सै नामा नोंथां नोंथाङा मा सानो
औ सावरायजागोन खोब मोनसे मोजां आयदा जेराव बर' हारिनि गानग्रा जोमग्रा होनोब्लाथ' मोनसे मेहेरगोनां बयजोंबो बयखौबो गोसो बोनो हानाय मोनसे गानग्रा जोमग्रा नङा होमबा नोंथां जोंनि बर' हारिनि ड्रेसा एबा गानग्रा जोमग्राफोरा
औ औ नंगौ
औ औ सावरायजागोन दे नोंथां
बेनिखायनो जों माने आ दिनै बर' हारिनि गाननाय जोमनाय बिनि आगर आखाइफोरखौ लानानै सुंद'यैबाबो सावरायनो नाजानोसै ना मा होनो नोंथां औ आंबो नोंनि ओमफ्राय एसे मिथिना लानोसै आरो नोंथांनोबो आं एसे जि हायो बेखौ फोरमायनो नाजानोसै नङा होमबा औ औ दा नोंथाङा बर' हारिनि गाननाय जोमनायनि सोमोन्दै एसे फोरमायग्रोदो बिनि उनाव आं फोरमायनो नाजालांनोसै
औ जागोन फोरमाय जागोन दे जोंनि बर' हारिनि गानग्रा जोमग्रा होनोब्ला एबा दोरोङारि गानग्रा जोमग्रा होनोब्लाथ' जों थोंजोङै नुनो मोनो जे जोंनि गामसा आर'नाइ द खना फास्रा बैफोरखौ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां
ओं नंगौ
बेफोर गासैबो गानग्रा जोमग्राफोरखौ बर' आइजोफोरानो गोदो गोदायनिफ्रायनो दानानै एबा गावनो सोरजिनानै लाबोनाय नङा होमबा नोंथां
ओं नंगौ नंगौ
बेफोरखौ जेराव जों माखासे बाथ्राफोराव मोनो एबा बिजाबफोराव फरायब्ला मोनो जे बर'आ मोनसे मिथिंगाजों लोब्बा गोनां मोनसे हारि होननानै नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ
जेराव मिथिंगानिफ्राय मोननाय माखासे गाबफोरखौ लानानै बा ओ मिथिंगानिफ्रायनो मोननाय माखासे गोबां मुवा बेसादफोरखौ लानानै
जोंनि बर' माहारिफोरा गाव गावनि गानग्रा जोमग्राखौ बानायबोदों नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ
आ जेरै बायदि
बर' आइजोफोरा एम्फौ फिसिनानै बैनिफ्राय मोननाय फिथोबनिफ्राय एबा बिनिफ्रायनो मा खालामोमोननो खुन्दुं दिहुननानै ओ गाव गावनि गानग्रा जोमग्राखौ दानानै लायोमोन
औ औ नंगौ जायखौ इन्दि इन्दि एम्फौनिफ्राय उम इन्दि
दा आरो बैफोर खुन्दुं दिहुननायाव आ बेफोरखौ बायदि मैया गाबहोनो थाखायबो एबा गुबुन गुबुन गाबहोनो थाखाय जेराव गाब थायोब्लासो सुबुंनि गोसोखौ बोनो हायो नङा होमबा नोंथां?
ओं नंगौ।
बैफोरो गाबफोरखौ होनो थाखायबो मानो मिथिंगानिफ्राय माखासे। मोननाय बिफां लाइफां बा माखासे मुवा बेसादफोरनिफ्राय दिहुननानै एबा बैफोर मिथिंगानिफ्रायनो माखासे गाबफोरखौ होनानै लायोमोन होननानै बिजाबफोराव मोनो नङा होमबा नोंथां।
ओं नंगौ नंगौ‌।
दा थिग बेबायदिनो गाब होनानै। खुन्दुं लुनानै गाव गावनि गानग्रा जोमग्राखौ दानानै लायोमोन आरो। लोगोसे आथिखालावबो नुनो मोनो। से बर' आइजोफोरा गोबां बिथिङावनो गाव गावनि गानग्रा जोमग्राखौ दानानै आरोबाव मा होनो मुलाम्फा एबा फालांगियारि बिथिङावबो गाव गावखौ सुंथानो हानाय बायदिखौ जों नुनो मोनदों आरो नोंथां।
ओं नंगौ।
जेराव औ।
औ।
जेराव जोंनि गासैबो गानग्रा जोमग्रा जेराव ओ मा होनो। दख'ना गामसा आर'नाइ फास्रा बैफोरबो मानो आथिखालाव ओ माखासे जि आइ टेक मोनबाय नङा होमबा नोंथां सरखारारजों गनाय मिथि जाबाय नङा होमबा नोंथां। औ बैफोरनि थाखायनो माने फालांगियारि बिथिङावबो जोंनि बर' माहारिनि माखासे गानग्रा जोमग्राफोरा। गोबां बिथिङावनो माने जौगाबाय होननानै जों बुंनांगोन
औ
आरो जोंनि माखासे गानग्रा जोमग्राफोरखौ गानोब्ला। गासैबो गुबुन हारिनि सुबुंफोरानो जा बा जोंनि हारिनि सुबुंफोरानो जा खोब समायना नुयो नङा होमबा नोंथां।
ओं नंगौ गोबां समायना नुयो ओ जोंनि ओ जोंनि गानग्रा जोमग्राफोरा माने मानसिनि गोसोखौ बोनो हानाय मोनसे मुहिनां एबा सोमोनांथाव आखुथाय दं आरो नङा होमब्ला
औ बिदिनो बुंनांगोन जेराव जोंनि गासै बो गानग्रा जोमग्राफोरखौ गानोब्लानो जे मोनसे। सोमोनांथाव बायदि नुयो नङा होमबा नोंथां।
ओं ओं
दा बैफोरबायदिनो गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि बर' माहारिफोरा गाव गावनि गानग्रा जोमग्राफोरखौ गावनो आ आखाइजों बानायनानै एबा गावनो आखाइजोंनो खुनदुं लुनानै ओ गाब गानानै आरो बेयाव मानो दानानै। गावनि गानग्रा जोमग्राफोरखौ दिहुननानै लाबोदों नङा होमबा नोंथां।
नंगौ नंगौ।
औ।
ओ दा नोंथाङाबो नोंथांमोननि ओनसोलाव जे जोंनि माखासे दोरोङारि गानग्रा जोमग्राफोरखौ आथिखाल न'आवनो दानानै गानो ना गुबुन माखासे बिगियानारि दोरोङारि दिहुननाय आगजुफोराव दानानै गाननायखौ नुनो मोनो नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलथिं जाबादि सोलिदों बेखौ एसे फोरमायना होनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां नोंथाङा दासो बुंलांनाय जाय बाथ्राफ्रा खौ बुंलांदों बियो जोबोरैनो सोमोनांथाव आरो नंगौ बेफोर बाथ्राया थारैनो जोंनि ओनसोलाव जोंनि ओनसोलाव बुंनो थाङोब्ला सिगां समाव गावनो दानानै जि जोमखौ गानोमोनब्लाबो ना नाथाय दानि समाव आ खाथि खालानि उइभिं रावसे मा दानायखौ जों बांसिन नुनो मोनसै नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ जेराव बिगियान आरि दिहुन माय आगजुफोरा बांनायनिफ्राय बांबोबाय नङा होमबा नोंथां माखासे माखासे खामानिफोरा गोरलैनि गोरलैसिन जाबोबाय नङा होमबा
औ औ नोंथाङा बुंलांनाय बायदिनो थिग बेबायदिनो जोंनि बर' सुबुंनि आइजो माहारिफोरा नङा होमबा आइजो माहारिफ्रा सिगांनि समाव गावनो गाब गानानै गावनो सिफोरखौ खुन्दु इन्दि एम्फौनिफ्राय फिथोबनिफ्राय एसे खुन्दुं दिहुननानै सिफोरखौ दानायोमोन नङा होमबा थिग बेबायदिनो जे थिग बेबायदिनो जोङो जोंनि सुबुंफोरा मा मोननो ओ सिगां समाव अ गोजौजों बिरलांनाय दाउ फोरखौ नुयोब्ला बैफोरनि आगर फोरखौ नायनानै थिग गावनि इसानसालियाव थानाय सियाव एरखांनो नाजानाय बेबायदिनो गोबां मिथिंगायारि आगरफोरखौ बर' आइजोफोरा एरखांदोंमोन होननानै बुंनो हायो आरो बेफोरनि गेजेराव जों ओम बिजाबाव मोननाय सल' आरो बाथ्राफोरनिफ्राय मिथिनो हायोदि बै समनि आसागि बैसागि होननाय सानै बिब' बिनानावा गोबां आगर आखाइ एरनो गोबां गोरोंमोन जायनि जाउनाव बिथांमोना उम माखासे आगरफोरखौ थिग गावनि सेरजों थाङोब्लानो गाव नुसनबोयोब्लानो बै आगरफोरखौ एर नाजादोंमोन होननानै जों मिथिनो मोनो नङा होमब्ला नोंथां औ जेरै दावराय दाउराय मोख्रेब दाउसा मोख्रेब बेबायदिनो दिंखिया आगर हाजो आगर आरो गोबां बेबायदिनो आगरफोरखौ जोङो मोननो हायो आरो थारैनो बुंनो थाङोब्ला बै समाव बिथांमोनानो बेफोर आगरफोरखौ एरनानै दिहुनजेनदोंमोन होननानै बुंनो हायो आरो सल' एबा आंहा बिजाबफोराव मोननायफोरनि गेजेराव नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ
औ बिथां बिब' बिनानाव सानैयालायनो जोबोद सि दानाय खामानि मावनायाव जोबोद आखा फाखा मोनो बिनि थाखायनो माने बिथांमोनहा गावसोर जि नुयो बेखौनो गावसोरनि इसानसालिनि याव थानाय सिनि गेजेरजों आगर दिन एरनानै दिहुनोमोन होननानै मोनथि मोनो आ
औ नंगौ थारै
थिग बे रोखोमैनो जोंनि बर' आइजोफोराबो थारैनो सि दानाया आगर लिरनायाव जोबोद आखा फाखा होननानै जों बुंनो नांगोन आरो मोनसे खोथा दि गोदोनि समाव जाय बर' आइजोआलायनो सि दानो रोङा बिथांमोना बै आइजोफोरा लायनो आदुंगारि एबा हाबा जायालासिनो थानो गोनां जायोमोननो नङा होमबा औ बेफोरनि थाखायनो माने आ गोदोनि दिनाव औ सु बर' आइजोफोरा गोबां सि दायोमोन जायखौ सोलों जेनन्नाय सेखौ जों सालामाथा होननानैबो मिथिनो मोननाय जायो आरो बर'हा ओं नोंथाङा रायखांबोनाय आर'नाइ बे आर'नाइयावनो जाहैदों ओ जोंनिनो बर'नि गुबै आरो गिदिरसिन आगर होननानै जों जायखौ मोनथि बन्दुराम आगरालायनो जोंनि बर'नि देरसिन आरो गुबै आगर जायखौ ओ सि दायोब्ला सि आगर एरनायनि गेजेरावलायनो बन्दुराम आगरानो जोबोद गोरासिन होननानै जों मिथिनो मोनो आरो
औ
खोनादोंना नोंथाङा
अब्ला नोंथां जोंना समाबो जाबायमोन नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां
औ दोनथ' जासिगोन नामा
औ दोनथ'जासिनो नोंथां ओ माब्लाबाफोर सम मोनबावोबा सावरायफिननोसै नङा होमब्ला बेफोरनि सोमोन्दै
औ औ जागोन दे नोंथां
दे बिदिब्ला
औ